खुलुमबाय नों थांनिसिम गोजोन मोनानि गाहाम हामलायनायखौ
औ ओ गोजोन मोनाबिलि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय उम खालामगासिनो नोंथाङा औ खोनादोंना आंनि बुंनायखो
औ खोनादों आङो दायो ओरैनो दंथयो नोंथाङा
औ औ हेलौ हेलौ नोंथां माने ओ दासो खोना फैदों औ औ दासो खोनादों ओ नोंथांमोननिथिं बोथोरफोरा माबायदि दासा सानदि औ आंबो दङ ओरैनो
औ जोंनियावथ दायो जोंनियावथ दायो अखा हागासिनो
औ औ ओ नोंथाङा ओंखाम
औ जाबाय
औ जाबाय जाबाय ओम नोंथाङा माबाफोर ओनदोंमोन ओ बुजियाखै माने नोंथांनिया नेटवारक प्रब्लेम जादों नामा एसे हेलौ हेलौ
औ खोनादों ना
अ अ खोनादों मा होनदोंमोन नोंथाङा औ औ खोनादों खोनादों
अ बिदिब्ला जोङो
औ औ बुं नोंथां। हेल' नोंथां
हेल' औ। औ मा माने नेटवर्क प्रब्लेम जादों नामा माने एसे एसे बोरैबा बोरैबा खोनाफैदों। औ मानि सायाव?
हेल' फाथो आबाद मावनायनि फारिखान्थिनि ओ सोमोन्दै लायरायनोसै।
औ औ हेल'। हेल'। औ औ फाथो आबाद मावनायनि सायाव बुंदों नामा नोंथाङा? हेलौ हेलौ।
नोंथाङा खोना
अ माने आं मोजां खोनाफैयाखै आवसखौ नोंनि नोंथांनि माबाखौ नोंथाङा माबाफोर होनदोंमोन? फाथो आबाद मावनायनि सायाव मा होनदोंमोन नोंथाङा? औ हेल'